हेल'
औ खोनादोंना नोंथां
खोनादोंना नोंथां
औ नोंथां आंबो खोनादों
गोजोन मोनैनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय थाबाय आरो लोगोसेनो जोङो जा आयदानि सायाव रावलाय रायज्लायनो सानदों नोंथाङाय एसे सम होनो हागोन ना सि
औ हागोन नोंथां
दा जोङो आयदा बायदिहाय दैबानानि सायाव सावरायनोसै नङा होनबा नोंथां
औ जागोन दे नोंथां गिबियावनो
जोङो दैबाना दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
अ जोङो मा बांसिनैनो जोङो दैबाना जानायखौ नुगासिनो दङ आरो जोङो दैबाना दैबानायाव जेरैहाय जोङो दैबाना जायोब्ला जोंहा मा मा खहा जायो आरो जोङो मा मा मुलाम्फा जायो बेनि बागै नोंथाङा खहा जानायनि मोननैसो बिबुंथि आरो मुलाम्फा जानायनि मोननै एसे बिबुंथि होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां अब्ला आं नोंथां बुंनाय बायदिनो मुलाम्फा आरो माखासे खहा बेफोरनि बागै आङो बुंलांनो सानबाय आरो नोंथां गिबियाव जोङो दैबाना बुङोब्लाथ' जोङो मा होनदों दै जायो जे जोंहा जिे अखा बांसिनानो जोङो दैबानाखौ जों अखाजों जानायखौ नुनो मोनो जे अखाया जेब्ला जे मा होनदों नांगौनि बारा हायो अब्ला जोंहा दैबाना जानायखौ नुनो मोनो बिदिनो उम मा बुंनो ओ जि दैबाना बेयो मोनसे ओम दानि जे सोलिबाय थानाय समाव गिदिर जेंना जानानै फैबाय आरो ओ जोंनि बे ओ ओनसोलाव सिगां ओ साननैसो सि सिगां ओम जोंनिनो जि ओनसोलाव जोबोद गिदिर ओ जेंना लानानै फैदों आरो बे दैबा
अ।
ओ जोंहा दैबानाया जायोब्ला जोंहा जोबोद खहा जायो आरो बिदिनो जोङो खहाखौ बुंनो हायो जे जों दैबाना जायोब्ला जोंनि न' बां सिलिंखार जालाङो मोसौ मोसा ओ दाउ अमा ओ जोंनि जि आबाद फोथार गासिबो जोङो दैबाना जायोब्ला सिलिंखार जालांजोबो आरो बिदिनो जोंनि जि आ आबाद जोङो जे एसेबां खस्थ' खालामनानै माखासे आबादफोरखौ मावो। मावनायनि उनाव नाथाय दैबाना जायोब्ला बे दैबानाया बे जोंनि खस्थ' खालामनानै मावनाय आबादफोरखौ बुस्रांलांजोबो। आरो मा बुङो बेखौ ओ जोंनि जि ओ दाउ, अमा, मोसौ बोरमा बेफोरखौबो ओ सम सम जोङो बुखारलांजा नांगौ जायो आरो ओ बिदिनो जोंनि न'बाङाबो दै बाना जायोब्ला गोबां ओ खहा जालाङो ओ जि दैबाना बियो मा होनदों ओ सुबुं मिथिंगानि ओ जेनेबा ओ मिथिंगानि जि गा मा होनदो बेखौ मिथिंगायारि खैफोदनि मोनसे ओ गिदिर ओ जि जेंना आरो ओ बिदिनो जोङो ओ दैबानानिफ्राय माखासे जोङो मुलाम्फाबो जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। ओ जोङो दैबाना जायोब्ला जोंहा जि ओ जोंनि ओ मा होनदों ओ ओनसोलाव माखासे मा होनो जोङो ओ ओ जि दै बानाजों माखासे ओ मुवा बेसादफोर बुखारनानै फैफायो। होमबा जोङो ओ मा होनदों ओ जोंनि जे माखासे हा जे हासा हाफोरा हासार गैयि बै हासार गैयि जायगाफोराव जि दैबाना जायोब्ला ओ दैबानाजों माखासे हासारफोरा बुस्रावनानै फैफायो। अब्ला बै जायगाया हासार गोनां जायो आरो आरो बिदिनो जोङो नुनो मोनबावो दैबानाजों माखासे जोंहा ओ मा बुङो बेखौ ओ माखासे उम बिफांफोर ओ आरो गो-गोबां मुवाफोरा माने ओ गोजावनानै फैफायो आरो बे गोजावनानै फैफानाय ओ जेनेबा ओम बिफांफोरखौनो जोङो बुथुमनानै दोनो दोननो हायो दोननानै बेखौ फोराननानै जों बेखौ ओ मोजाङैनो बाहायनो हायो आरो बिदिनो जोङो मा बुङो दैबानाजों गोबां खहाबो जायो आरो मुलाम्फाबो जानायखौ नुनो मोनो आरो ओम बिदिनो जोङो मा होनदो ओ दैखौ जोङो उम जि ओ मा होनदों बेखौ खहा जि खहा बायदि आ जिबायदि खहा खालामो ओ दैबानाया जोंनो एसे ओ बेबायदिनो मुलाम्फाबो होयो आरो जेरै जोङो बुंनो हायो ओ दैबाना जायोब्ला माबेबा मोनसे जि जायगा जेराव मा होनो बेखौ दै दैयानो थाफेरा बैफोरबायदि जायगायाव ओ दै थानानै ओ बै जायगानि आबादफोरखौ जोङो ओ मा होनदों मोजां जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां ओ बिदिनो नोंथाङाबो ओरैनो माखासे जे दैबानानि मा होनदों बेखौ ओ मुलाम्फा आरो ओ जि खहा बेफोरनि बागै आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ थारैनो ओ खहा जानायनि बागै बुंनो थाङोब्लाथ' दा जेरैहाय ज बांसिन जोंनि गामियारि सुबुंफोरा गामियारि सुबुंफोरा जों मा खालामो बांसिनैनो जोङो आबाद मावनायखौ नुनो थाङो नङा होमबा नोंथां नोंथाङा खोनादों ना हेलौ हेलौ नोंथाङा खोनादोंना नोंथां नोंथाङा खोनाबायदोंङो ना हेलौ हेलौ नोंथाङा खोनाबायदों ना आं बुंनायखो नोंथाङा आं बुंनायखौ खोनाबाय दङ ना हेलौ नोंथां हेलौ नोंथांनो एसे नेटवर्कनि प्रब्लेम जादों नामा नेटवर्क इसु जादों नामा। खोनादोंना नोंथां
औ आं खोनादों नोंथां।
औ एसे
नोंथांनि आवाजखौ जोबोदै लासै खोनाफैनायखौ आङो। हमनो हायाखै आरो नोंथां औ खोनाबाय आरो बेकग्राउन्डआवबो माखासे साउन्ड खोनानायखौ नुनो मोनदों नोंथां
खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
जोङो मा होनो ओ दाथ' खहा जानायनि बागै बुंनो थाङोब्लाथ' जों गामियारि सुबुं ओ गामियारि जोङो सुबुं हिसाबै जोङो बांसिन बिबाङैनो मा जों आबाद मावनायखौ नुनो थाङो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां।
आबाद मावनायखौ जोङो नुनो थाङोब्ला मा जों ओ दैबानानि जोहै जोङो मा बांसिन आबादारियानो गोबांखायनो जों मा आबादनि खहा जानायखौ बांसिन नुनो थाङो। जेरैहाय जोङो दा जेरै दैज्लां बोथोर हिसाबै जोङो माइ आबाद। मावनायखौ बांसिन नुनो थाङो आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो। उफेरा आबादखौबो मावनायखौ नुनो थाङो। थिग बिदिनो बांद्रायहाय जोङो दैबाना जायोब्लाबो जोंनि माइ आबादा मा लोमजोबनानै थायोब्ला बेयो माने सेवनायनि लामायाव गाज्रि जालांनायनि लामा फैयो नंगौना नोंथां थिग बेफोरबायदिनो आरो जों उफेरा आबाद उफेरा आबादाबो जोंना मा जायो ओ बांद्राय दै जायोब्ला जोंना। बेयो गाज्रि जालाङो बेयो थैलाङो बेयो मा होनो। खहा जालाङो बेफोरबायदिनो गोबां खहा जानायखौ नुनो थाङो आरो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जेरैहाय ओ जोंनि गामियारि ओनसोलाव बा गामियारि सुबुंफ्रा बांसिनानो जोंहा सोरखारि साख्रि गैयैनि जाउाव मा खालामो जोंना जेरैहाय बिदिनो न'आव फिसिजानाय जिब जुनार दाउ अमा बोरमा। बेफोरबायदि जिब जिबिफोरखौ जोङो ओ मा होनो फिसियो।। फिसिनानै मा खालामो बेजोंनो जोङो न'खर खुंबोयो गामियारि सुबुं हिसाबै जोङो बांद्राय दैबाना जायोबा बा बांद्राय दैबाना जानायनि जाउनाव जों मा बेफोरखौबो सम लानानै जोङो बुखारलांजानो गोनां जानानै फैयो। ओ‌ न' बां सिफाय लांजायो बेफोरबायदिनो जों गोबां खहा जानायखौ नुनो थाङो। बेफोरबायदिनो जोङो मा बां ओमफाय दैबां गोहोखौ लै आरो ना।
औ नोंथां।
औ आरो जों मुलाम्फा जानायनि बागै बुंनो थाङोब्ला जोङो जेरैहाय नोंथाङा बुंनाय बायदिनो। जोंनि बांद्राय खरान खरान जायगाफोराव मा जोङो दै थायो जायगाफ्राव बो जोंना होनाव जों मा जे ओइ दैमा बा बायदिसिना बेफोर जायगानिफ्राय जों लोमस्रावना फैनाय माने हासार बायदिसिना बेफोर फैफानानै मा ओ‌ खायफा जागाफ्रावबो एसे हासार गालांनाय बायदि जायो बेफोराव माने मा जोङो आबाद मावोब्ला बा जोङो जायखिजाया खामानिफोर मावोबा बेयाव माने जानायखौ नुनो थाङो आरो बेफ बेफोरबायदिबो लाब ओ जानाय जों मुलाम्फा जानायखौ नुनो थाङो आरो खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनादों नोंथां।
बेनिखायनो जोङो आंनि बायदिब्ला बुंनो सानो जे जोङो दैबाना दैबाना जानायनि सिगां जों मा खालामनांगौ ओ बांसिनै बांसिन बिबाङै जोंनि दै बा बाना जानाया जों मिथिनानै मोननाय जायो। गोबांथार अखा हानायनि जाहोनाव बेनिखायनो मा गोबांथार अखा हाबाय थायोब्ला जोंनि खाथि खालानि दैमा बा दैसा थायो। दैमा दैसा थानायनि जाहोनाव दैमा दैसानि दैया बारबो। ओ जोंना मा देरोब्ला जोंनि गामि ओनसोलफोराव हाबनाय। थाङो बा थिग बेफोरबायदिनो हाजो ओनसोलाव गोबाङै अखा हायोब्ला ओ हाजो ओनसोलनि जिहेथु दै लाखिग्रा द्रप बेफोरखौ जों हगारना होनो गोनां जायो बेनि जाहोनाव मा जोंनि दैमा दैसाया गोबां गिदिर जानानै जोंनि गामि ओनसोलाव हाबनानै सिलिंखार जानायखौ नुनो मोनो। बेनिखायनो जोङो बेनि राहा हिसाबै जोङो गामि ओनसोलनिनो पन्सायत बायदि आफाद थानायलाय जों मा खालामनो हायो बेखौ ओ दैबाना बा दैज्लां बोथोर। सफायैनि सिगांनो जोङो मोनफैयैनि सिगांनो मा खालामनो हायो। जोङो बिदि गामि मेल मिथिंफ्राव जों सावरायलायनानै दैमानि एसे जानखारार बा खाथियाव जोङो मा बेखौ जोङो जाहाथे जोंनि गामि ओनसोलाव हाबा बा जोंनि फोथारफोराव हाबैबायदि जोङो बेयाव मा माथावरि बा हा एसे गोजौ होनानै जोङो ओ जाहाथे जोंङ रैखा मोनो बेफोरबायदि खालामनानै। लानो हायो आरो बा ला। आ लायोब्ला जों मोजां जागौ होननानै मिथिनो मोननाय जायो नंगौना नोंथां।
औ नोंथां।
बिदिब्ला नोंथांजों सावरायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय आरो दैबानानि सायाव ओ मोनथिनो मोनै खोथाफोरखौबो मोनथिनो मोनबाय। आरो लोगोसेनो मोन्थिनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय। आरो नोंथांखौबो साबायखर जासि हरनाय जाबाय आरो इयुनफोराव लोगो मोनबावनानै गुबुन आयदाफोरनि सायावबो जों मोजाङै बिदियैनो सावरायलायनो मोनगोन होननानै आसा थाबाय आरो लोगोसेयैनो मोनथियै खोथाफोरखौ मोनथिनो मोनगोन होननानै आसा थाबाय नोंथांनिसिम साबायखर जासिहरनाय जाबाय।
औ नोंथां। ओ नोंथांजों रायज्लायनानै आंबो ओ जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां नोंथांनिफ्रायबो आङो माखासे ओ जि मिथियै बाथ्रा बेफोरखौ मिथिनो मोनबाय। ओ आसा खालामो जों उनाव ओ बिदिनो ओ सम दिहुनलायनानै रायलायबावनो हागोन होननानै आङो मिजिं थिबाय नोंथां।
औ थारनो।
औ नोंथां, नोंथाङा दा ओंखाम जाखांबायना?
औ
हेलौ औ।